हेल' औ खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा इस फ्रियैनो दङ ना?
औ नोंथाङा आङो दायोथ' फ्रियैनो दंथयो।
अ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदोंमोन आङो सावरायनो हागोन ना औ औ औ बिदिब्ला जोङो दिनै ससियेल मिडियानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ औ सावरायजागोन नोंथां
अ दा ससियेल मिडिया होनब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ आजखालाव औ आ आथिखालावथ' बयबो ससियेल मिडियाखौ बाहायो नङा होनबा। ससियेल मिडिया नङाबाथ' जोंना आथिखालाव जेबो खामानियानो जाया। होननांगोन आरो नोंथां औ थ' औ बिदिब्ला ससियेल मिडियानि सोमोन्दै आं नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदोंमोन।
औ ससियेल मिेडिया होनोब्ला जोंनिया मोनफ्रोमबो बेलायावनो माने जोंनिया मा माखासे पजिटिभ आरो माखासे नेगेटिभ थाखायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ औ
जेरै आं दा पजिटिभ बा मोजांनि फारसे आङो मोननैसो बुंग्रोनोसै नोंथां।
औ औ
ओ जोंना मोजाङाव बुङोब्ला जोंनिया ससियेल मिडियानि दारै जोङो गासैजोंबो जोङो सोमोन्दो लाहरलायनो हायो। सनानै जो सासे मानसिया गुब बाा गो जायायाव थायोब्लाबो जों माने बेखौ दान्दिसे सेकेणड बा समनि गेजेरावनो जोङो बेजों कन्टेक्ट खालामहरलायनो हायो।
औ नंगौ
आरो माखासे दंबावो बेदिनो जोंनिया माखासे खामानिया जोंनिया मानेष इजियावनो जालांनो हमबाय। गोरलैयैनो जायो आरो ना मिडियनि दारै जेरै जोंङ साननानै ला माबा मोनसे जोङो नोंनि डकुमेन्ट बा फाइलफोरखौ नोङो सोरनिबा आखाइयाव नांगौ जानाय गोनां जानाय समावै दैथाय हरनोब्लाबो जोंनिया दानसे समनि गेजेराव जोङो दैथायहरनो हानाय जायो।
औ औ
आरो माखासे जोङो मुवा बेसाद फाननाय बायनाय बेबायदि बिजनेसबो जोङो ससियेल मिेडियानि दारै जोङो गोरलै खालामनो हायो आरो दानिया।
औ
साननानै ला नोङो मोनसे। जे मुवा बा बेसाद फाननो बा बायनोब्लाबो नोङो
औ
ससियेल मिडियानि दारै नोङो फोरमायहरब्लानो माने बायनाय बा फाननाय बेफोरबायदि बेफारखौ नोङो गोरलैयैनो खालामना हानाय जायो आरो। आरो दङ जोंनि ओ ससियेल मिडियानि दारै नोङो गोबाव समसिमहालागै नोङो दोनलांनो हायो। जेरै साननानै ला नोंनि मबाइल एबा फनफोरा माने गाज्रि जाब्लाबो माने नोङो गाज्रि जाब्लाथ' जोंनि फुराना फट'फ्रा जोंनिया थाया नालाय ना नोंथां?
औ औ नंगौ।
ससियेल मिडियायाव जोङो नैेफोरबायदिखौ माने आपलड बा हगारनानै दोनोब्ला माने जोङो उनसिम उन समसिमहालागै जों माने बेखौ नुफिननो बा नायफिननो हानाय जायो। जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
आरो जोंना दङ दा गाज्रिनि बेलायाव बा नेगेटिभनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो
औ।
जोंनिया माने माखासे टाइमा जोबोद नस्थ' जालांनो हमो ससियेल मिडियानि जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो मबाइल नायनानै जों थाबाय थायोब्ला खामानि दामानि माव मावालासिनो थायोब्ला जोंनिया माने मावनांगौ खिनि खामानि बा जेरै ओ मावनांगौ खिनि खामानि बेफोरो नै थालांजोबो आरो नोंथां।
औ।
दा जोङो ससियेल मिडिया नायनानै थाबाय थायोब्लाथ' जोङो दोन्नो बायोना नोंथां नायबाय थानो लुगैयो मबाइलफोरखौ। आरो जोंनिया ससियेल मिडियानि दारै माखासे ओ बिदिनो गाज्रि खौरांफोर बा फेक निउस नैबफोरखौ जोङो मोननो हानाय जायो आरो। गोबां गोबां बेबायदिनो जोङो ससियेल मिडियायावहाय फेक निउसफोरखौ जोङो बांसिनै नुनो मोननाय जायो। सोरबा मानि एसे एनै भिउस ब्ला लानानैनो माने नंखाय रादाब बा निउसफोरखौ फोसावना होनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन।
अ दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंना ससियेल मिडिया होनबाथ' माने ओ नेगेटिभ आरो पजिटिभ दङ बेखौ नोंथाङाबो बुंदों नंगौ बियो थारैनो। अ दा बिदिनो जों आंबो एसे पजिटिभनि बागै एसे बुंनो सान्दों। दा ओ पजिटिभ होनना बुंङोब्लाथ' जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने जोंना ओ बांसिन खामानि होनो‌ माने जोंना ओ जायो‌‌ होननांगोन बा जोङो‌‌ बहाबा माबिफोर ओ फरायनो थाहैब्ला बा जोंना आथिखाल मुगायाथ' बिराद बेस्थ'ना थ' बा जोंनि सोरबाफोर गोजानाव थानाय आलासिफोर फैनो हायैफ्राबो जोंखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो ओ नायनो लुुबैबाथाय नायनो हायो नङा होनबा नोंथां? बा जोङो बहाबाफोर फरायनो थाहैबाबो जों जोंनि बिमा बिफाखौ माने जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओ भिडिअ कलिं खालामनायनि गेजेरजों जोङो नायनो हायो रायज्लायनो हायो माने जोङो जोंनि गोसो गावसोनि खोथाफोरखौ ओ सावरायनो हायो। बियो जोंनि थाखाय जोबोद ओ मोनसे मोजां बाथ्रा होननानै आं सानो। आरो बिदिनो जोङो माखासे निउसफोरखौ मोननो हायो आरो जोङो माने निउस मोननायनि गेजेरजोंनो जों माने ससियेल‌ मिदियानि गेजेरजों ओ माने माखासे‌ दाथा फोरखौ बा माखासे जे एगजामफोरनि थाखाय ओ प्रिपेरेसन खालामोना बेफोरखौबो जोङो इयउटुब जा एप दङना इउटुबनि गेजेरजों खालामनो हायो। निउसफोरखौ फरायनो हायो औ बिदिनो जोङो। औ माखासे जोंनि बिजनेस आइडियाफोरखौबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने मिथिनो हायो आरो माबोरै बिजनेस खालामनांगौ। बा मा मा बिजने खालामबा मोजां माबोरै मुलाम्फा जागोन बिदिनो जोङो माखख माखासे ओ माने आरनिं बो खामनो हायो जोङो। औ। रांबो आरजिनो हायो आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेरैहाय ओ भिडिअसफोर बा बानायनानै आथिखालावथ ब्लक्स फोर बानायोना बेफोरबादि बानायनानै बा जोङो माखासे ओ माबाफोरखौबो जोङो माने जेरै जोङो आसार बानायोना न वाहाय।
औ।
जेनेबा ओ थाइजौनि आसार बा आमलाय बेफोरनि आसार बान बानायो जोङो दा जोंना अमा बेदरनिबो आसार बानायोना नोंथां। बिदिनो जोङो औ। बे आसारफोरखौ जोङो जोंना ओ पेकेट सिस्टेम खालामनानैबो जोङो माने ओ अन ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने भिडिअ खालाम नानै देखनानै जों बेफोरखौ ओ माने ओ फाननो हायो आरोखि जोङो।
औ औ हायो नोंथां औ।
औ बिदिनो जोङो माने जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने जोंनि हादोरनि अनगायैबो गुबुन हादोरनि ओ मानसिफोरजोंबो रायज्लायनो हायो माने सोरबाफोर दङबा आरोखि माने। ओ ओ। फेमिलिनि सोरबाफोर दङबा बिसोरजोंबो जोङो रायलायनो हायो। ओ बेयो जोबोद मोजां बाथ्रा होननानै आं सानो बेजों लोगोसे जोंना ओ नेगे टिब साइदनि बुङोब्लाथ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो माबाफोर ओ रिल्स बा भिडिअसफोर नायबाथाय जोङो नायबाय थानो लुबैयो माने औ दोननो सानबाबो माने दोननो हाया आरो जोङो बिदि जायो।
औ।
बेयो जोबोद ओ मोनसे गाज्रि बाथ्रा होननानै बुंनांगोन बेजोंनो लोगोसे जोङ माखासे स्केमफोर जायो नङा हबा नोंथाङा आथिखालावथ बिराद स्केम जायोना।
नंगौ नंगौ जायो।
केमनिफ्रायबो जोङो माने ओम
मोजाङै बासिना थानांगौ लोगोसे जोंना आथिखालावथ गथफ्राबो जोंना ओ ओम मबाइलखौ माने बिराद बाहायो नङा होनबा?
नंगौ नंगौ।
माने गथफ्राथ आथिखालाव माने ओ म खायसे ओरैबायदि गथफोर दङ माने मबाइलखौ नुवाबानो माने बिदि मबाइलाव माने भिडिअ नुवाबानो ओंखाम जाया बिदिबो जालांदों। माने आथिखालाव बेयो माने जोंनि औ देहानि थाखायथ गाज्रि लोगोसे जोंनि मेगननि थाखाय गाज्रि माने आरो ओ माने बेखौ माने आङो गाज्रि होननानै सानो आरो। थु बेफोथेफाय बारगनायनि माबाफोर लामा दङ नामा नोंथां?
दङ बेफोरखौ बेफोरनिफ्राय बारगनानैबो जोंना राहा लामा दङ। जेरै नों द ओ गथफोरा जेरै मबाइल नाय मानो होनना बुङोब्ला बे मोनसे एडिक्ट जालांनायसो। जिफ जागोना जेरै जोंनिया ओ गथफोरखौ माने दानियाथ बयबो एस नि खामानियाव बयबो बेस्थ थायो नालाय दा सा साननानै ला गेलेग्राफ्राबो जोंनिया दानिया गथफ्रा बारा गेलेनो नागिरला बा ओ थाफाबाय थानो सम मोनाब्ला माने जोङो ओ मबाइलखौनो दिन्थिनानै जोङो फार्स्टावहाय जोङो मबाइलखौनो दिन्थिनानै थाहोनाय जाग्रोयो आरोना
औ औ
दा बेनि थाखायनो ओ सानफा एफा सानफा एफा एसे एसे नुबाय थानानैनो दा ओ गथ'फ्रा माने थाङै थुङै लास्टाव मबाइल नुवाब्लानो जेरै नोंथां बुंनाय बाय दि ओंखाम जाया बा मबाइल गाबोब्लाथाय माने मबाइल नुब्लासो सिरि जायो बेबायदि खालामो आरोना जेरै आरो ओ गथ'फ्रा गाबनानै थायोब्लाथाय बिमाफ्रा ओंखाम ओंख्रि सङोब्ला माने थाफाबाय थानो हायाब्लाथाय मबाइलखौनो दिन्थिना होनाय जायो आरो नैबे फोरनि दारैनो माने नैबे मोनसे एडिक्ट जालांनाय बायदि जालाङो आरो जोंनिया गथ'फ्रा जेरै मबाइल नायनायनि बेलायाव आरो मा माखासे स्किम जानायनि खोथाया ओ नोंथाङा बुंदोंमोन ना बेफोरनि बारनो थाखाय जोङो माने मा खासे ओ थार्द पार्टि एप्स गोबां थायो दा ओ जेरै मबाइलावहाय ससियेल मेडियाव माने बेफोरखौ माने जोङो नायै नायै बासि बासि जोङो लानो रोंनांगोन मोजाङाव जोङो इउस खालामनो रोंनांगोन आरोना बाहायनो रोंनांगोन अब्लासो माने डाटाफोर बा ओ प्राइभेटफ्रा माने जाना थायो आरो नों थां जोङो जेखौ मोजां नुयो बेखौ जोङो नायनानै ओ बे ससियेल मिडिया मोजां नंगौना नङा बेखौ बिजिरालासिनो जोङो डाइरेक्टलि जोङो इन सटल खालामनानै बा जोङो बेखौ मबाइलावहाय डाउनलड खालामनानै लायोब्ला माने नैबेफोरो स्केम जालांनो हमो आरो नोंथां आरो ओ सोब बेलायावनो माने गासिबो ट्रासस्टेट नङै एप्सफ्राव माने जोङो ओ गावनि मबाइल नाम्बारफोरखौ जोङो माने एद खालामना लानाङा आरो नों
औ औ नंगौ थारैनो ओ नंगौ नोंथाङा बुंनाया बिदिनो माने जोंना ओ ससियेल मिडियाखौ माने जोङो मोजांबो बुंनो हाया गाज्रिबो बुंनो हाया होनना नै सानो आरो मानोना ओ पजिटिभबो दङ पजिटिभ साइदबो दङ आरो नेगेटिभ साइदबो दङ बेनि थाखायनो जोङो माने मोजांखौ बासिनानै लानांगोन आरो नोंथां
औ औ औ बाहायनो रोङोब्ला माने मोजाङाव थाङो नाथाय बाहायनो रोङाब्ला गाज्रियाव बो जालाङो आरो जेरै सानानै ओ मोनसे गुबुन ओम औ
बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ औ जागोन दे नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय आरो ओम जागोन दे नोंथां उननि स माव खाबु मोनोब्ला मोजाङै ओ मोनसे टि पिक लानानै जों रायलायफिननोसै
औ औ दे नोंथां
औ दे